औ औ खोनादों नों
औ ओ नोंथाङा ओ माबाफोर खामानि मावदों नामा
ओहो नोंथां आङो दायो ओरैनोसो दंथयो
अ अब्ला जों दायो ओ बरफोरनि जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हागोन नामा दसे
हागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो
औ जागोन ओ बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जिबि फिसिबोदों नखर नखर ओ ओ जेरैहाय मोसौ फिसियो। बोरमा फिसियो। बेजों लोगोसे। ओ। सैमा मावजि बेफोर। खौबो फिसिनाय जायो। आरो नुनो मोनबावो मैसो फिसिनाय। दा बे। फोरखौ ओ फिसिनायनि माखासे गुबुन गुबुन थांखिफोर थायो।
औ।
मोसौखौ फिसियो बर' गथफोरा। हालेवनायाव बाहायनो थाखाय लोगोसे ओ। गाइखेर मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर लोंनो। थाखाय बायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला बे मोसौआ फिसा जायो अब्ला बे फिसाखौ फाननानै जोङो रांबो मोननो हायो फालांगि खालामनो हायो
औ।
ओम। बेबायदिनो। नोंथाङा। माबाफोर। जुनार फिसिनानै फालांगि खालामनायसिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना। जेरैहाय बोरमा। बोरमाखौ मारैहाय खालामनाय जायो।
ओम बोरमाखौ होनोब्लाथ ओ आं दायो बोरमाखौ बुंथला खोमा आङो। ओ दाउनि सोमोन्दै बुंनोसै दां।
औ जागोन।
औ ओ दाउखौथ बयबो सुबुंफोरानो फियो बांसिनानो नङा होमब्ला।
औ।
ओम ओमफ्राय बे दाउखौ फिसिनानै माखासे सुबुंफोरा। ओ जानो थाखाय नआव फियो आरो लोगोसे बे दाउखौ ओ फाननो थाखायबो बा ओ फैसा खामायनो थाखायबो नआवहाय फिसिनाय जायो। लोगोसे। ए बेजोंनो फालांगि खालामनो होनोब्ला जोङो ओम बेफोरखौ जोङो ओ, ओ जों खामायनो हायो फैसा बेफोरजों
औ
औ बेखिनियानो आरो हे ओमफ्राय नोंथाङा ओ बोरमाफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा? जे बे बोरमा माजों जोङो माबायदि फालां हागोन?
औ जोङो बोरमा ओहोम लानानै फालांगि खालामनो हायो जेरैहाय बेखौ फिसा जाहोनानै फिसाखौ फेदेरनानै जोङो ओ गोबां रां मोननो हायो। खायसेखौ खासि खालामनानै फाननो हायो खासिनि दामाहाय बुरजासिन । बेनिफ्राय जोङो आदिफोरबो हरनो हायो बोरमा
औ
बोरमा ओहोम दामब्रिखौहाय । जायजोंहाय जोङो ओ फिसा लाफासेनो बा खस्थ खालामा लाफासेनो गुबुननि फ्रायबो ओ मोनसे मुलाम्फाखौ मोननो हायो।
औ
बोरमानिफ्रायबो गाइखेरखौ मोननायखौबो जोङो मोननो हायो ओ गोबाव समसिम नङाब्लाबो खनसे खननै जोङो गाइखेर सेरनानै बेजों जोङो गाइखेर लोंनायखौ लोंनो हायो ।
औ
ओम बेबायदिनो गोबां गोरिब नखरफोरावहाय नैबे बोरमाया फालांगियारि बिथिङाव मदद होनायखौ जोङो मोननो हायो।
औ
ओम
ओ ओमफ्राय बे बोरमा दामब्रिनिफ्राय ओ बेसां बेसांसो माने ओ फिसाफोरा जोनोम जानो हायो?
ओ बियो माखासे जाद लायै जाद जेनेबा एसे बोरमा फिसानियाव बोरमाफोरखौ मासे गाहाम मोननो हायो बेनिफ्राय एसे बोरमा गिदिरबोला जादा गिदिरबोला सायसा अब्ला बेनिफ्राय मानै बा माथाम आरो माब्रै बेसेबांखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ
बेनिफ्राय आरो मोनसे नैबे लकेल बोरमा आरो मोनसे रामसागर बोरमा होननायबो दङ जाय नाखि ओ लकेल बमानिख्रुइ गिदिरसिन बेयो मोसौ फिसाजों समानफ्राम जायो नैबेबो जबोर मोजां फालांगिनि थाखाय बिनि
औ
बेसेनाबो गोबां
औ
बेनिफ्राय नोंथाङा मोसौ जारसि फिसिनायनि बागै खोनादों न
अ आं बिनि सोमोन्दै खोनादोंल नाथाय एसेबां मिथिया माने बिनि सोमोन्दै ओमफ्राय नोंथाङा मिथियो नामा
औ आंबो बांद्राय मिथियाब्लाबो एसेखौ मिथिगौ ओं आथिखालाव नैबे मोसौ जारसिखौबो फिनानै बिनि गाइखेरजों गोबां मुलाम्फा जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों मोसौ लकेलनिख्रुइ मोसौ जारसिया बांसिन बिबाङाव गाइखेर होयो मोसौ लकेला ओ लिटारसे लिटार नै गाइखेर होयोब्ला नै बियो लिटार थाम लिटार ब्रै लिटार बा बेबायदि मासेयावनो होनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो जायजोंहाय जोङो सान थियावनो गोबां रांखौ खामायनो हायो
औ बिदिब्ला बे गाइखेरजोंबो जोङो फालांगि खालामनायाव गोबां हेफाजाब मोनगोन माथो ना
औ नंगौ मानो होनोब्ला गाइखेरा जों सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे प्रटिन बियो जोंखौ हेल्डि लाखियो अब्ला गाइखेरा गासैनिबो थाखाय गोनांथि बेनिखायनो बेखौ साफ्रोम सुबुङानो लोंनो नागिरो अब्ला बयहाबोथ मोसौ थाजोबा अब्ला बे खौ फालांगि खालामनायनि बेयो मोनसे लामा आरो उ
आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बे अमाखौ जोङो माबायदि फिसिनानै ओमफ्राय माबादि फालांगियाव बाहायनो हागोन ओमफ्राय बे अमाखौ फिसिनायावहाय जोंहा मा मानि गोनांथि जायो नोंथाङा फोर फोरमायना नामा
गिबियावनो जोङो अमा फिसाखौ बायनानै लाग्रोनाय जायो ओ ओ दा बेखौ गिबियाव आदार बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आदार होनाय जायो बे आदारानो जाहैबाय ओ बो अमा फिसायाव ओंखाम गोजाबो होनाय जायो माब्लाबा गुन्दैजों ओंखामजों एसे एसे लगायनानै होनाय जायो सानसेयाव खेबथाम खेबब्रैखौ होनो नांगौ मानो होनोब्ला बेयो फिसा हिसाबै जानाया ख खम बिबांनि जायो अब्ला खम एसे एसे जानानै दसेयावनो बिसोरो उखैयो बेनिखायनो बेखौ ओ रसा फोनाङा लाबफासिनो दोननो थाखाय खने खने एबा खेब्रै खेबबा होनाया मोजां अब्ला बियो एसे थाबैनो देरनो लायो
औ
बियो देरना देरोब्ला एसे देरफुनला जायोब्ला आदारखौ बुरजा बुरजा जायो अब्ला गुन्दैजों ओंखाम बायदिसिना लगायनानै होनो हायो आरो माब्लाबा थास बिलाइ
औ
हाग्रा बिलाइ जेरैहाय बेन्दों। लेथा बेफोरखौ रुनानै होनो हायो आरो। ओ बिनि थाखाय अमानि थाखाय अमा बेखो दोननो मोनसे गन्द्रा बानायनो नां नांगौ जायो। ओ जाहाथे। अखा बांखा फैयोब्ला बियो रैखा मोनो।
उम
खाय ओ गन्द्रा फिसा बानायनानै होनाय जायो बे जायगाखौ एसे साखोन सिखोन खोन खालामनाय जायो आथिखालाव बै माइ माइनि गुन्दैनि अनगायैबो
अ
माखासे। सिरग गुन्दै जुखाम बेफोरखौ होनायखौ मोनोसै आरो माखासे दानाफोर ओ दा बे खौ हाय जेब्ला देर गोन‌ अब्ला बेखौ नै रोजा नैजिबा रोजा जा बेफोराव फाननानै जोंङो इनकां इनकाम खालामनो हा हायो आरो। बिनि फ्रामबो बानायनो हायो जोंङो
उम। ओमफ्राय बे ओ मासे ओ आइजो अमाया ओ बेसांसो फिसा होनो हायो नोंथाङा मिथियो नामा?
औ नोंथाङा आयजोे होनदोंना अमानि आथोनखौ बुङोब्ला अमा बुन्दि होननाय जायो। ओ दा बे ओ बिब्दिनो बेहाबो जाद थायो फिसा आरो गिदिर। ओ फिसा अमाफोरा बिब्दिनो ओ माबा सयथा होनाय जायो बिनिफ्राय गिदिर गिदिरबोला ओ जिबासिमहालागै होनायखौ जोंङो नुबोगासि नो आरो बेनिफ्राय नैबे अमा फिसायाबो जेब्ला बेखौ एसे फेदेरनानै गुन्दै जानो हानाय सम जायोब्ला जों हाथाय बाजाराव फाननो हायो बा सोरनोबा फानहरनो हायो। बिनि दामा खमैबो आथिखालाव ओ ब्रै निफ फ्राय लानानै ओ बा खावसे रोजासिम थांनायखौ जोंङो नुनो मोनदों।
औ
ओं
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय। जोंनि बे सावरायनायखौ उनावहाय सार उनावहाय मोजाङै सावरायबावगोन ना? औ दे होमब्ला औ